हेल'
औ लोगो खोनादों
अ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनायालाय
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
दं दायो नोंथां बिदिनो गामिनि फिल्डआवनो दङ एसे ओंखारबोदों आं
अ नोंथाङा खबरफ्रा मोजां ना
खबरबालाय बरथ'मान थिगैनो दं
अ मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय नोंथाङालाय
ओ सानसुनि जाबाय जानाया माबा मैखुन भाजिमोन नोंसिनालाय मामोन
ओ जोंना अमा बेदरजों माबाजों खांख्रि खला
अ गोबां मोजां नोंसिना जानो थाखाय
औ मोजाङानो एसे गोथावमोन आरो नोंथाङा होमबाथ' दायो फ्रियैनो दंना होमबा
औ दा फ्रिनो दं सावरायलायनो हागोन दा नोंथाङा मा टपिक लानानै फैदों बेबा
माने एबा दावबायनाय एबा जारनि एबा ट्रेभेलनि खालामनायनि सायाव एसे सावराय फैदों माने नोंथाङा फंनैसोबाबो फोरमायग्रो हागोन नामा जेनथु जोङो बेबायदिनो दावबायनानै एबा जों माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनो एबा माबायदि जोङो मालायनि कालसारफोरखौ जों मिथिनो मोनो दावबायनानै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जायगाफोर नायनानै माबायदि मोनो नोंथाङा एबा माजों दावबायनो मोजां मोनो नोंथाङा औ
औ आं दा फारसेनिफ्राय बुंनो सानदों आंनि मोनथिनायखौ एसे एनै दा आं बुंसै नोंथां जेनेबा जोङो मा होनोमोनलाय दावबायनानै बा अबेबा जों टुरिं खालामनानै जोङो मा मोननो हायो ना आरो मा मोनथिनो मोनो जोंनि थाखाय मा लाब जायो होननानै बुंदोंना नोंथाङा दा जों टुरिं खालामोबा जों माने अबेबा बेरायनो थाङोब्ला जों गोबां रोंगौथिखौ जों सोलोंनो हायो जेनेबा आं हमनानै ला आं नोंथांनिसिम बुंनोसै जोङो
नोंथाङा मिथिखायो जोंहा एसियायावहाय सबसे साफासिन गामिया जोंनि नर्थ इस्टआवनो दङ हमनानै माबा जायगायावहाय मेघालयआवहाय होमबा जेनेबा हमनानै ला आं बे जायगायाव थांबाय ना बे जायगाखौ थांनानै नायहैबाय बेनि जायगाफ्रा मानो मारै मानि थाखाय मानो एफा साफा आरो बिनि मानसिफ्रा मा बोरै थायो बोरै सोलियो बोरै राय- लायो आं बेखौ थांनानै सोलोंहैनो हायो आरोना नोंथां मिनथिनो हायो दा आं बेखौ मोनथिनाय लोगो लोगो जेब्ला आङो बेरायहैनानै जोंनिनो गामि बा जायगायाव फैफिननानै आं बेखौहाय जोंनि गामिनि मानसिफोरनि सिगाङावहाय आं फोसावनो हायो जे होजोंनि मानसिफोरा बोरै थायो बोरै सोलियो बोरै मावो मानि थाखाय बिसिरनि जाय- गाया एथ'बां साफा आं बेफोरखौ खोन्थानो हायो दा बिदिबा जोंनि गामिनि मानसियाबो मोनथिगोन आरो आंबो मोनथिगोन बा जों माने बेबायदि जोंबो साब सिखोनखौ लाखिनो हागोन बिदिनो आरो ओमफ्रायो जेब्ला जों अबावबा बेरायगोन जों हमनानै ला आं बरफ जायगा ना जों थावां आं टावांखौनो बुंनानै लानोसै जों नोंथाङाथ' बर'फखौ नुफेराखै जानांगौ ना
आंबो नुवाखै होमबा जेब्ला जों बे जायगायाव थांगोन टावांङाव जों बरफखौ नुहैगोन जों बे खौहाय जों दांनो हागोन जों माने फिल खालामनो हागोन आरोना नोंथों जों माने मोनसे अबेबा जायगायाव थाङोबा गोदान एक्सपिरियेन्सखौ जों मोननो हायो आरो जों सोलोंनायखौ जोंबो मोननो हायो आरो जेब्ला जों बेरायोना नोंथां जों बेरायोब्ला जोंनि दिमाग जोंनि दिमागाव जि टेनसन थायो बेयो बिफोर बिराद माने टेनसन फ्रि जायो माने फ्रेस मोनो जोङो अबेबा अबेबा गोजान लामायाव जों हान्थियोब्ला ना औ ओमफ्राय
आं बेखौनो बुंनो सानदों जों आरो थाङोब्ला जों बांसिन बिदिनो अबेबा गोजान जायगायाव जों जों बेरायनो थाङोब्ला टुरिं खालामनो थाङोब्ला जों बांसिन आंनि मथ- थे जों बाइकजों बेरायनांगौ बाइक नङा- बा बिदिनो जेनेबा जों खाथि खालायाव थाङोबा बारा गोजान नङाबा स्कुटिफोर जों थांनांगौ आरो मानो होनोब्ला जों बेफोरजों थाङोब्ला जों बाइक मा होनोमोनलाय स्कुटिफोरजों हान्थियोब्ला जों अबेबा गोजान जायगायाव टुरिं खालामनो थाङोब्ला जोंहा मानो लेब लाब जायो होनोब्ला जोङो जेनेबा जों मेंबाय हमनानै ला जों बिराद मेंबाय जों मेङोब्ला जों लाखिनानै अबेबा जायगायाव जोङो मा होनोमोनलाय आराम लानो हागोन रेस्ट लानो हागोन औ
औ
इदिनो गा गारिफोरजों थाङोब्लाथ' बासफोरजों जों बेरायनो थाङोब्ला जों जों जोंथ' गोसोबायदि जों नेथ' नोबो हाया रेस्टबो लानो हाया आरो जोङो माने मोजाङै जों जायगाफोरखौबो सिनायनो हाया जों बास बा गारि सिङाव जों थायोब्ला जों बाइकफोरजोंबा मा जागोन माने गथै जों जायगाखौहाय मोजाङै नायजोबनो हायो बेखेवनानै जों नुनो हायो जोंनावहाय बार बेनि फ्रेस बारा जोंनाव डाइरेक्ट जोंनि गन्थंङाव हाबफैगोन जों बाइकफोरजों माने हान्थियोब्ला ना नोंथां
औ
जों अबबा जायगायाव थाङोब्ला जों बिथरै बिथरै जों बाइकजों जों हान्थिनानै बांसिन एक्सप्लर खालामनो हायो माने जों बांसिन नायथिंनो हागोन आं बेखौनो सानो आरो नोंथां ओ आंबो बेफोरखौ साननानैनो आंबो माने बेरायनो लुुबैयो नोंथां मानो होनबा आं दहाय नोंथांनि सिगाङाव फोरमायखादों ना बे जों मा सोलोंथाइ मोननानै म जों गावनिनो जायगायाव फैनो ससाइटियावहाय जों बेखौहाय फोरमायनो हायो सोलोंहोनो हायो आं माने बे बुस्थुखौ खालामनो गोसो ओंखायनो आंबो बेरायनो गोसो दा ओमफ्राय
आंनि बुंनांगौथ' इसेमोननोमोन आरोना नोंथां आंनि एसे एनै रोंनाया ओमफ्राय दा नै नोंथाङाबो एसे फोरमायदो खोमा आंबो एसे मिथिबावनो लुबैदों नोंथांनिफ्राय बिनि खेथ्रआवहाय
ओ बेरायनाय होनोब्लाथ' जों दावबायनाय होनोब्ला थ' जोंनि थाखाय जोंनि जिउआव माने जोबोद गोनांथि नङा होमबा नोंथां ओ नोंथांमोननाय बिदि गुबुन जायगायाव जोङो थाङोब्लासो जोंनि गुबुन जायगाया माबायदि माबायदि जायगाफोरखौ साफा लाखियो एबा माबायदि दोनो गावसिनि जायगाफोरखौ एबा गावसोरनि माबायदि जों बेखौ मिथिनो मोनो जों बेनिफ्रायसो जों एक्सपिरियेस जों लानानै ओ लानानै जों जोंनि गामिफोर एबा जोंनि खाथि खालाफोरावहाय जोङो दिन्थिनो एबा जों फोरोंफैनो हायो नङा होमबा नोंथाङा ओ गुबुन जायगानि ओ रुल एन्ड रेगुलेसनफोरा माबायदि माबायदि समायनायै साफायै साफ सिखोनै दोनो जायगाफोरखौ जोंनि ओनसोलावबो जोङो बैफोर बै बेलेगनि ओनसोलनिफ्राय जोङो सोलोंना फैयोब्ला जोङो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि जों खोन्थाफैनो हायो ओ बेखायनो जोंनि ओ दावबायनाय एबा ट्रेभेलिंआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। ओ जेरै नोंथां होननाय बायदि सि मेघालया बा शिलंआवहाय गोबां माने बिसिनि जायगाफ्रा जोबोद मोजां। मोजाङै ओ दिसिप्लिन माने रुलखो बिसोरो मानिनानै सोलियो। जोंनि ओ सुबुं माहारिया जोंनि माने ओ मिनथिनानैबो मिनथियै असे बायदि बेबिदिनो ओ जासिगोन लोंसिगोन बेयावनो गारलाबायनानै गालाङो। ओंखायनो जों बेफोरखौ फोसाबनांगोन आरो ना। जों मालायनि ओ जायगा फ्राव थाङोब्ला बेसे समायना जों नुयो बेसे साफा जों नुयो बिसिनि जायगाफ्राव जोङो बेबायदि लेथ्राखौ जों नुनो मोना। बेसे साफायै ना ओ सा ओस ओ समायनायै साजायनानै दोनो जायगाफोरखौ। बेबिदिनो डास्टबिनफोर बरिया बरिया रासटबिन फोर जोङो दोननायखौ जों नुनो मोनदों। माने ओ बेबायदि जोङो ट्रेभेल खामबासो जोङो माने जों मोनदांथिनानै जों मिन्थिनो मोनो। जोंनि लाइफआव ओंखायनो जोंनि ट्रेभेल खालामनाया जोबोद गोनांथि। जोंनुं माने भिजित खालामबाय थानांगौ सम सम। भिजित खालामोब्लासो जोंनि उन फिउसाराव मेमरिस जानानै थायो। जों ओ जों थाङोब्लाथ' जों दावबायनायाव जों थाङोब्लाथ' गोबां बेबायदिनो गारि मथरजों थांनो नङा होमबा नोंथां। बाट बै जों ओ बांसिन मोजां होनोब्ला जों बाइकजों थाङोब्ला जोंहा जोबोद मोजां ओ जेरै जोङो ओ जायगाफोरखौ जों मोजां नुयो एबा जोङो ओ नायबिजिरनानै जों मोजाङै जोङो नुलांनो हायो। एबा जोङो बेबादिनो थाथ' थाथ' जोङो जायगाफोरखौ जों नायलांनो हायो। ओंखायनो जोङो माने बाइकजों थाङोब्ला जोंहा सबसे मोजां बाट जोङो बेयाव जों हारसिङै जों दावबायनो थाङा रावबो। नङा होमबा नोंथां? ओ गावनि फेमेलि एबा गावनि ओ फेमिलि मेम्बार नङाबा गावनि फ्रेन्डफोरजों थां गोन एबा बिदिनो लोगोफोरजों थांगोन गोबां माने बेबायदिनो ओ लोगोफोरजों ओ बेरायनायानो मोनसे आलादाखा। नङा होमबा नोंथां? ओ जोंनि लोगोफोरजों बेरायोब्ला माबायदि रंजाखांनानै जोंनि गोसोफ्रा रंजा खाङो। बेफोरखौ जों मिन्थिनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? ओंखायनो जोंनि ओ लोगोफोरखौबो जोंनो नांगौ जायो जों उम ओ खामानि फ्राव माने हेफाजाब होयो। ओंखायनो जोंनि लोगोफोरजोंबो जोङो माने लांफानांगौ गोनां जायो जों। मानो होनोब्ला जों हारसिं थांनो हाया गुबुन जायगाफ्राव।
औ।
मा जालाङो जों रावबो मिनथिनो हाया ओंखायनो जोंनि लोगोफोरजों जों थांनो नांगोन। एबा गावनि फेमिलिफोरजों थांनो नांगोन।
औ
ओ जों माने जोङो फेमिलिफोरजों थाङोब्ला जोङो रुलखौ जों मानिनानै सोलिनांगोन एबा जोङो लोगोफोरजों थाङोब्ला जों एसेयै माने एकस्रा जोङो रंजा देरनो नागिरो। नङा होमबा नोंथां? जोङो माने ओ जोंनि लोगोफोरजों थाङोब्ला नोंखौ नोंखौ बादा होग्रा गैया माने। बादा होग्रा थाया। नों ओंखायनो बांसिनै रंजाखांनानै माने रंजाखांनो नागिरो। ओंखायनो जों बेखौबो माने एसे होबथानांगोन माने बांद्राय रंजानायाबो एबा इन्जयमेला नायाबो मोजां नङा ओंखायनो जोङो थांदोंबा जों मोजाङै फैफिनांगोन एबा जों मोजाङै जायगाखौ जों भिजिद खालामनानै जों फैफिन नांगोन अब्लासो जोंनि ओ थांनाय नायनि थांखिफोरा एबा जोंनि दावबायनायनि थांखिफोरा जाफुंगोन होमबासो जोंनि मेमरिया जानानै थागोन जों रंजानांगौ रंजानाया बाट बांद्रायै जोङो मालाय जायगायाव थांनानै जों बेबायदि जोङो गाज्रि हाबाफारिखौ जों मावहैनो नाङा एबा जोंनि केरेक्टार खौ लसफोरखौ देखाय हैनो नङा गुबुन जायगाफ्राव नङाब्ला बिसोर बेलेग जायगानि मानसिफ्रा फैनानै जोंनि ओनसोलाव बेबायदि खालाम फैदों जोंनि जायगाफ्राव बेफोरबायदि खालामफैदों होननानै माने जों खोनाफिननो मोनगोन अब्ला जोंनि सुबुं माहारिया मा सोंलोंगोन जोंनि फ्रायनो जोङो बेफोरखौ जों होबथानो नांगोन अब्लासो जोङो दावनाया मोजां जागोन आरोना
औ
दा जों बुंनो थाङोबाबो जोबोद गोलाव जायो दा जेबोआनो जायाखै दा जोंहा समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां नों आङो बेबायदि नोंथाङा आंनो बेबायदि दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ जोबोद गोजोननाय थाबाय एबा ओ नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सावाय हर बावनाय थाबाय आरो ना नोंथां
औ दा औ दा नोंथाङाबो आंनि सिङाव जोबोद मोजाङैनो फोरमायहरनानै होबाय जों अबावबा थाङोब्ला बोरै डिसिप्लिनै सोलिनानै बेरायनांगौ आं बेखौ एसे बे मोजाङै मोजां माने सोलोंनो हाबाय बेनि थाखायनो गोजोननाय थाबाय दा नै समाव जानानै फैबाय दे